हेल' हेलौ।
ह
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों।
हेलौ औ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
ओरैनो दङ जिरायनानै।
औ ओ आं नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादोंमोन आरो ना ओमफ्राय ओ बे आयदायानो जाबाय माबानि माइ गायनायनि बागै फंनैसो सावराय सावरायनाय आरोना नोंथां ओमफ्राय नों नोंथाङा माइ गायनायनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ बुंलाय नोंथां
ओ माइ माइ गायनायनि सिगां जोङो माइखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ
औ
बिनि उनावहायो बेखौ सानसेसो सानसे नङाबा साननैसो सोमनानै दोननानै बेखौ गाजा खिलिनो होनांगौ बिनिफ्राय हाल एवनांगौ हाल एवखांनायनि उनाव मै होनांगौ आलि खोनांगौ बिनि उनावहाय माइ खोथिया फोनांगौ
औ
बिनि उनाव ओ दस दिनसोनि उनाव माइआ जेब्ला खोथियाया जेब्ला गिदिर जायो
औ
होमब्ला बेखौ फुनांगौ ओमफ्राय दुब्लिफोरखौ हाल एवनानै मै होनानै गायनायखौ खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव गायनायखौ स्टार्ट खालामनांगौ
औ औ
औ बोथोरजों मिलाय होनोनानै गायनांगोन आरोना
औ ओ माइखौ नोंथांमोना गायखांबाय नामा?
औ जोंनिथिंजायथ' गायखांबाय नोंथांमोननि साइदजोंलाय?
औ औ जोंनिथिंबो गायखांजोबाखै नाथाय बिदिनो ओ आधा मानसिफोरनानो गायनाया जोबबायमोन आर ना ओमफ्राय बिदिनो माने ओ अखा गैया नालाय खायफाफोरा गायाखैबो ओमफ्राय ओ सोरबा सोरबा अखा हाखांनानैनो गायखांना लाबाय बिदि आरोना ओमफ्राय नोंथाङा माने आगोल ओम माने हालिखौ बोरै एवोमोन ओमफ्राय दा हालखौ बोरै एवोमोन बेफोरखौ खोनथानो हागोन नामा?
सिगाङावथ' ओ मोसौजों
ओ नांगोल लानानै एवोमोन दानि जुगावथ' ट्रेक्टर आरिजों एवनाय जायो
औ औ
ओम
ओम आगोल आगोलनि बायदि नुनो मोनला मान ना?
औ
ओमफ्राय ओम नोंथांमोना मा मा माइ गायदों न'आव?
जोंनियाव रन्जित परिमल माइ
औ
नोंथांनि सिबजंनि माबायदि गायनाय जादों मा मा माइखौ गायनाय जादों
जोंनिथिंथ' आं गुबुन मानसिफोरनिखौ मिथिया नाथाय जोंहा माबा गायदों आरो ना परिमल गायदों ओमफाय बास बास्मुथि ना मा होनो बेखौ गायदोंदां ओमफ्राय बे माइब्रा माइरंखौ गायदों ओमफ्राय बिदिनो गासै माइनि माबाफोरखौ मुंफोरखौथ' आं बारा मिथिया नाथाय आं आइया खोन्थादोंमोन आरोना आंनो बेफोर माइखौ जोंहा गायदों होननानै बेनिखायनो आं एसे गोसोआव दं आरोना नोंथां ओमफ्राय नोंथांमोना माने नोंथाङा मा मा माइरंखौ बा साबसिन मोनो
फरिमलखौ साबसिन मोनो
औ औ औ
जानायाव फरिमलखौ साबसिन मोनो मानो होनबा बियो जा फिसा फिसासिन जायो बाखिफोरनिफ्राय
औ औ नोंथाङा जोसा माइरं जायोना
औ जोंनिथिंथ' इसेबां गाया जेनेबा जोंहा गाया माने बेलेगनिफ्राय बायनानै बिदि संनाय जायो आरोखि ना बेखौथ' बांसिन माने फिथा सौराइ बेफोरबायदियावसो बांसिन बाहायनाय जायो
औ औ जेनेबा मागोनि टाइमाव बांसिन जानाय जायो आरोना
औ
ओमफ्राय माइब्रा माइरंखौ गायों ना गाया नोंथांमोना
गायो बेखौ
अ नोंथाङा माइब्रा माइरंजों फिथा मा मा फिथा जाफेरखो
माइब्राजोंथ'
लाारुवासो जायो माने माइब्रा माइरंखौ सोमनानै दोननानै बेखौ थावजों एवनानै जानाय जायो आरोखि ना ओमफ्राय ओरैनोथ' अ थउननि सि थाव ओ
औ ओमफ्राय खोनानो मोनदोंखि माने माइब्राखौ माइब्रा रो सिबो बानायनाय जायो होननानै बैसागु बोथोराव
औ बेलेग माइरंजोंबो बानायनाय जायो ओमफ्राय माइब्राजों गोथावसिन जायो होननानै खोनानो मोन्दों आरोखि ना
औ औ बेलेग माइरं माने मा माइरंखौ बुंदों नोंथाङा
जायखि जाया माइरंङानो जाया मानो जेरैखि जाय फरिमलबाबो जागोन बायसमुति रनजित इफोरबायदि जिखुनु जागोन आरोखि ना
औ औ थिगानो दे होमबा नोंथां
औ
नोंथाङा आंखौ माबाफोर सोंनो दं नामा
अ नोंथाङा आबहावानि बागै एसे बुंनो हागोन नामा
औ बुंनो हागोन नोंथां माने आबहावानि बागै बुंनो थाङोबा आगोलनिफ्राय दा नायोबा कम्पयार खालामना नायोबा आगोलनि आबहावाया साबसिनमोन आरोना नोंथां माने जोंना दंफां लाइ फांबो गोबां दंमोन नालाय आगोल माने जोंनि आब आब ओ मामि बाबा मानि टाइमाव आबहावाया बिराद मोजां मोन आरोना जों माने मामि बाबामोना बिदिनो ओ फ्रेश अक्सिजेन लानो मोनोमोन ओमफ्राय गारिफोराबो गारि मथरफोराबो खममोन नालाय आगोल बेनिखायनो बिराद मोजांमोन आरोना ओमफ्राय दा गारि मथरफोराबो बांनो हमबाय ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोरा दंफां लाइ लाइफांफोरखौबो बिराद दानोना
उम इन्डास्ट्रिसफोर जाबाय
औ इन्डास्ट्रिसफोरनि वेस्टफोरा बिदिनो दैमाफोराव बिदि गारहरो इन्डास्ट्रिसफोरा ओमफ्राय दैमायाबो बिदिनो पलिउट जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय जोंना माने बिदिनो मानसिफोराबो बिदिनो जानानै प्लास्टिकनि बुस्थु बिदिनो गारना दोनो हाफोराव ओमफ्राय बेफोरथ' बिदिनो थालाङो नालाय हाजोंबो मिक्स जाया बिदिनो बिदि थालाङो ओमफ्राय बेनो जोंनि हाखौ पलिउट खालामो आरोना ओमफ्राय बेखौ प्लास्टिकखौ मानसिफोरा ओ खम जाथों होननानै सावो नाथाय बेनि माबाया थुंङाया जोंनि माबाखौसो पलिउट खालामो आरोना इनभरनमेन्टखौसो
औ
ओमफ्राय ओ आजिखालिथ' सरखाराबो माने मोनफा मोननै स्टेपस लादों आरोना एनभारनमेन्टखौ माबा खालामनो थाखाय एसे मोजां खालामनो थाखाय बिदिनो दंफां लाइफां गायनायनि माबाफोर फैयो स्किम्सफोर फैयो जेरै आं खोनानो मोनदोंखि ओ थांनायाव थांनाय बाराव बिदिनो ओ दस हाजार बिदिनो फैसा होनाय आइजोफोरनो दं फां लाइफां गायनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोननि मामि मोनाबो बिदि स्किमखौ मोनदोंमोन नामा
औ सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय फैयो गायनांगौ फैसा मोनो गायनो थाखाय औ
बिथांमोननि माने मा खालामनाय जादोंमोन बेयाव
बेयावहाय दं दंफांनि फुलि हरदोंमोन ओमफ्राय बेखौ गायनो थाखाय हरनाय जादों आरोखि ना ओमफ्राय बेखौ गायनानै फट' खेबनानै हरनांगौमोन
औ
बिनिफ्राय उनाव फैसाखौ सोनानै होनाय जादों आरोखि ना बिसोरनि एकाउन्टाव।
औ नोंथां नोंथमोनहाबो जि रोजाखौनो सोनाय जादों ना राङा?
औ जि रोजायानोमोन खोमा?
औ आं
औ
आरो बिदिनो रिसेन्टलि खोनानो मोनदोंखि उम बिदिनो आरो माने नैजिबा रोजा सोना होगोन होननानै आरोना। दाखालि एनभाइरनमेन्ट दे ओ इनभाइरनमेन्ट दे ना य'गा दे मोनथाय बेयाव बिदिनो य'गा खालामहोनाय बेफोरबायदि स्किम फैनाय खोनादोंमोन आरोना आं नोंथां। बेफोरावबो नैजिबा रोजा सोना होगोन होननानै खोनादों आरोना। गभर्नमेन्टनि
औ
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं दा बोथोरा बोरै?
खोनायाखै मोजाङै मा होनदों?
नोंथांमोननिथिं बोथोरा बोरै दा?
बोथोरा आंथ' दा गुबुनावसो थायो नालाय। गुवाहाटियावसो थायो दाहाय बेयाव बोथोराथ' दा अखा दोमहैदों अखायाथ' इसिबां गैया नाथाय अखा दोमै दोमैयो आरोखि ना अखाया हाया इसिबां मानि नाथाय अखा दोमैयो। जोबोद गरम बोथोरा।
औ फेन लायाबा थानो हाया आरो ना नोंथां।
औ
औ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय। नोंथांजों राय्लायना मोजां मोनबाय आरो ना।
अ गोजोन्थों नोंथां अ